औ खुलुमबाय नोंथां
गोजान सानजौफुनि नोंथांसिनि गाहाम हामलायनायखौ बावनाय थाबाय औ ओमफाय नोंथाङा आंनो बे समाव फन खालामनायनि आन्दोआव माबाफोर खोथा बाथ्राफोर दंअ नामा नोंथां?
औ नोंथां आं नोंजों दा जोंनि बे गोदान मुगायाव जोंनि जिउ खांनाय राहाया बयनिख्रुइबो गोनांथार मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन इन्टारनेटनि बागै
अ नंगौ नामा नोंथां सावरायजागोन नोंथां दे अब्ला नोंथाङानो सिगाङाव आनो बे इन्टारनेट नि बागै एसे फोरमायथिना होग्रोदो नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
इन्टारनेटा मा बुस्थु इन्टारनेटखौ जों माबोरै बाहायनांगौ इन्टारनेदआ जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव माबोरै हेफाजाब होयो आरो बे इन्टारनेटनि दोरै जोङो माबोरै बोरै मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन
आरो बेनि
ओ इन्टारनेटआ जोंनो माबायदि हेफाजाब होयो बेनि उनाव माबायदि खहा लाबोयो इन्टारनेटआ माखासे खहाबो दं नालाय बिनि सोमोन्दै एसे सावराय लांसै औ दा सावरायनायनि सोमोन्दै आं एसे जुरिजेननोसै इन्टारनेटआ जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव दा गोहोम माने मैखोम गोहोम माबायो माने जों जिउ खुंनाय राहाखौ गोरलै खालामना होयो। जेनेबा जेरै इन्टारनेट बुङोब्ला जोंनाव गोदो गोदाय माने
जोंनि सुबुंफोरा
माने गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम माखासे खौरांफोर दैथायहरनोब्ला जेनेबा हमनानै ला मोनसे जायगायाव मा सोलिबाय दङ मा खालामबाय दङ जेनेबा बे जायगायाव मा सोलिबाय दं गुबुन हादराव मा सोलिबाय दं बेनि उनाव बेहाय बेफार फालांगिया माबोरै सोलिबाय दङ बेफोरखौ मिथिनो थाखाय जोंहा
बे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेगसेम गोबां जोबोद गोब्राब जायोमोन नों खसथ जायोमोन बेनि थाखाय जोङो मा ब बाहायनाय जायोमोन सिगां इन्टारनेट गैयै समाव
समाव एगजामफोर माबाफोर सुबुंफोरासो थांनानै जायगा जायगा थांनानै खौरां लाहैनाय एबा खौरां दैथायहरनाय जायो योमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरो जोबोद गोरलैसिन जाबाय माने जेब्लासिम जोंनि इन्टारनेटआ फैदों जोंनि बे आथिखाल मुगायाव
बिदि मा होनो बेबायदियैनो जोंनि जेरै - दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम खौरांखौ दैथायहरनोब्ला दानि जुगाव इन्टारनेट इन्टारनेट नि दारै जोङो जेरै इन्टारनेट होनाय लोगो लोगो माखासे वेबसाइटफोर फैबाय जेरै गुगोल बिदि बिदिनो फेसबुक बिदिनो गुबन गुबन इउथुबफोर जायनि जेरै जों जायनि दारै माखासे जेनेबा खौरांफोरखौ जोङो दैथायायहरनो हायो जेरै- जेनेबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जोङो सासे सुबुंजोंबो गोरलैयैनो रायज्लायनो हायो बे माने बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायलायनो हायो बा रायलायहरनो हायो। बेबायदिनो जोङो माखासे बिदिनो खौरांफोर माबाफोर जेनेबा गुबुन हादराव माबाफोर जादों नामा बेयाव बेफार फालांगिया मा जादों माबाफोर जौगादों नामा बेफोरखौ जोङो बे फननि दारैनो बा फेसबुकनि दारैनो बा इउटुबनि दारैनो जोङो मा खालामनो हायो खौरांखौ दै दैथायहरनो हायो मानबा जोङो खौरांखौ मोनलायनो हायो बिनि उनाव मा जायो जोङो जोंनि सोलोंथाइ सोलोंथाइनि बेलायावबो जोंनि बे इन्टारनेटआ गोबां माने गाहाम गोहोम खोख्लैयो माने जोङो जेनेबा हमनानै ला गोदोनि दिनाव फरायनाय समाव मा जायोमोन जेनेबा नों सोलोंथाइ लानो गोनां जायोब्ला जोङो गुबुन हादरनि बा गुबुन रायजोनि जोङो सोलोंथाइखौ मोननाया एसे गोब्राबमोन मानो होनब्ला जोङो जङो फरायनो बा सोलोंथाइ मोनोब्ला जोंनि खाथि खालायाव थानाय
औ
सोहोरबा नोगोर बा जायगा बा गामिफ्रावनो फरायसालियाव थांनानै सासे फोरोंगिरिनिफ्राय जोङो बे सोलोंथाइखौ लानांगौ जायोमोन जोङो गुबुन हादराव रनिबा गोजान जायगानि आबहावाया मााबायदि सोलिबाय दं बेयाव माबायदि सोलोंथाइ होबाय दं माबोरै बोरै खौरांफोरा सोलायबाय दं बेखौ जोङो मिथिनो मोनामोन मान इन्टारनेट गैयिनि सिगां दा जोङो इन्टारनेट होनैनाय लोगो लोगो लोगो जोंनि सोलोंथाइ लानाया राहा बा बेबो जोङो माने गोरलै जाबाय माने जोङो इन्टारनेट इन्टारनेटनि दारैबो मे ने माखासे सोलोंथाइफोरखौ जों दाना अनलाइन सिखायनो हायोबा फोरोंनो हायोबा सोलोंथाइ लानो हायो माबोरै बुङोब्ला गुबुन हादरफोराव जेरै सोलोंथाइ होयो बेयाव माखासे अनलाइननि दारै जेनेबा नों सोरबा सासे सुबुंनि जिउ जारिमिन बा बेनि मा मा खामानि मावलांखो सोर सोर मुंदांखा मुंदांखा सुबुं फोर अनेक माने गुबुन गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा अनलाइन नायनानै माने माखासे खारि बा डाटा बा सोलोंथाइफोरखौ नोंथां बिथाङा लानो हायो अनलाइननि दारै बिदिनो गोबां रोखोमनि दिनै हमना ला बेफार फालांगि बेफार फालांगि खालामनायावबो जोंना बे इन्टारनेटआ गोबां गोहोम खोख्लैदों आरोना मानोब्ला
गोदोनि दिनाव
बेफार फालांगि खालामनो दा दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे गामोन गामिनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम बेफार खालामनोबा दाबसे रायजोनिफ्राय गुबुन दाबसे रायजोसिम दाबसे रायजोनिफ्राय बा गुबुन दा साबसे हादरसिम बिदि बेफा फालांगि खालामनोबा जों इन्टारनेट गैयैयाव माने जोबोद खस्थ जायोमोन आरोना जेनेबा बे बै दाबसे जायगायाव माने बेफार फालांगिया मा दामाव मा बेसेनाव सोलिबाय दं बा बेफार फालांगिया माबायदि मुलाम्फा जादों ना जायाखै ना लसाव सोलिबाय दं बेखौ माने जोङो मोजाङै मायना मिथिनो मोनोन बा खौरां मोनामोन बा मानसिया थांनानैसो बेखौ खबर लाहैनो गोनां जायोमोन बेयाव थांनाय फैनाय गोबां खस्थनि गेजेरजोंसो बेफार फालांगि खालाम जायोमोन नाथाय दानि दिनाव
आंलामैनो जेब्लासिम इन्टारनेटआ फैबाय जोंहा गासै खामानियानो इजि बा गोरलै जाबाय माने जेरै जोङो दाबसे जायगायाव बेफार फालांगि खालामनायाव बै जायगानि बेफार फालांगिया माबोरै सोलिबाय दं बेयाव बेफारा माबायदि सोलिबाय दं मा बेफारा बांसिन जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव बांसिनै सोलिबाय दं माबायदि बेफारखौ मावोबा जोङो बेफार फालांगिखौ खालामनानै मुलाम्फा मोननो हागोन बेफोरनि गासै जानखारि बा बे माबाफोरखौ डाटाफोरखौ बा खारिफोरखौबा नोङो बे अनलाइननि दारै बा इन्टारनेटनि दारै नोंथाङा मिथि
नो हायो बा मोननो हायो औ नंगौ नोंथां
औ बेनि उनाव जोंहा माखासे बिदिनो गोबां जेनेबा अनलाइननि दारै अनलाइन ट्रेडिं माबा माबि माखासे बिदिनो अनेक खामानिफोरखौबो जोङो मा होनो अनलाइननि दारै बा इन्टारनेटनि दारै मावनो हायो। बिदिनो गोबां माखासे से वेबसाइटफोर ओंखारबाय जेरै फेसबुक इउटुब बिदिनो बेफोरावबो दानिया जोंनि सुबुंफोरा जायफोरा गोसो गोनां माखासे फावथिना बा आ माबाफोरखौ देखायना रोंगौथिखौ देखायनानै फेसबुक इउटुबफोराव नोंथाङा बेहाय बो मोनसे
फैसा खामायनायनि मोनसे
राहा दङ' माने अनलाइननि दारैबो बा इन्टारनेटनि दारैबो बिदिबो नोंथाङा गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो। बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि अनलाइननि सोमोन्दै नोंथाङा फरायनोबो हायो बेनो अनलाइननि कर्स सोलोंथाइ अनेक बिदिनो गामियाव मा जादों जायगायाव मा जाखो बेफोरखौ मिथिनो हायो। जेरै बिदिनो अनलाइननि इन्टारनेटनि
माबाया दङ' बिदिनो जोंङो बिदिनो गाज्रि खहाबो दङ'। जेरै साइबार क्राइम बिदिनो अनेक अनेक जे अनेक जेनेबा मानसिफोरखौ थगायलायनाय मानाय बिदिनो माने बि गोबां साइडेसि दंङ'। औ औ मोजां आरोना नंगौ नोंथां। आंनि बुंनायाथ' नोंगौ नोंथां नोंथाङा जे आंनो इन्टरपेकनि इन्टारनेट नि बागै गुवारै फोरमायथिना होलांबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। ओमफाय आं नोंथांनो बि नोंथाङा इन्टारनेटनि सोमोन्दै फोरमायना होलांबाय थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांनो मोनसे जोंनि जिउआव गोनांथार जायखौ जोङो बुंनो हायो सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ आं नोंथांनो फोरमायथिनो सान्दों बा सोलोंथाइया जोंनो हारि, समाज, हादोरनाङाव जोंनो माबायदि हेफाजाब होयोबा जों माबायदि मदद खालाम बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायथिनो सानदों आरो नोंथां। अब्ला आं फोरमायथिनानसै जोंहा सोलोंथाइ बुङोबाथ जोंहा माने ओ बि गावनि इयुनखौ दालांनो थाखाय मोनसे गोनां जानाय मोनसे जायखौ जोङो सोलोंथाइ होनना बुङो आरोना जायखौ जोङो गोबां बिथिंनिफ्राय आरजिनानै लानो हायो।
बिदिनो जोंहा सोलोंथाइया मा होनो समाज सोलायनाय लाबोनो थाखाय मोनसे गोहोगोरा आगजु होनना जों बुंनो हायो आरो। बेयो मानसिफोरखौ गि नायजों रोंगौथि जौगाहोनाय आरो बिसोरनि जिउ खुंनाय लामाफोरखौ जौगाहोनायाव मा खालामो होनो मदद खालामो मो बियो। बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों सुबुंफोरा गावनि मोनथाय बिबानफोर आरो खाबुफोरनि फारसे सांग्रां जायो। जायजों बिसोर समाजाव मोजां बिहोमा होनो हायो आरो।
औ औ।
बिदिनो सोलोंथाइया हारि, धोरोम, आथोन एबा रांखान्थियारि खाथिनि सायाव मा होनगोन नासयलायनायखौ बियो खम खालामनानै समानथिखौ बांहोयो। बेयो मानसिफोरखौ बायदि रोखोमनि मान होनो सहायनो हानाय आदब लानो आरो गोजोननि जयै था नो मा खालामो बेयो जोंखौहाय थुलुंगा खालामो। बेयो सोलोंनाय आरो साख्रिनि थाखाय समान खाबु होनानै जेरै आइ-आइजोफोरखौ आरो गोग्लैसोनानै थानाय हान्जाफोरखौ बियो गोख्रों खालामो आरो। अ बिदिनो बुंनो थाङोबा जों जोंहा गोदोनि समाव सोलोंथाइखौ जोंहा आइजोफोरखौ लाहोआनोमोन ना नोंथां मोनसे समावहाय।
उम।
जायखौ जोङो नास'यनाय होनना बुंनो हायो।
उम।
औ ओ बे समाव जोंहा मा जायोमोन आइजोफोरनि ओ लेखा फरायनाय अनजिमानि हारा जोबोर बिबां
खम बिबां आरो उम हौवाफोरनि रुपजों नायोब्ला नाथाय आथिखालाव जोङो
नायनो थाङोब्ला बा नु-नुबोदोंदि आथिखाला बे फोरबायदि जि नासयलायनाय बियो गैलिया जायनि जाहोनाव लेखा गोरोंनि हारा आइजोफोरनाबो हौवाफोरजोंनो ओमफ्राय समान समानफ्राम जाबानानै फैबाय आरो बिदिनो जों नायनो थाङोब्ला आथिखालाव बांसिन आइज फोरखोथ' जों डाकटर बा माबा मोनसे गेदेर गेदेर गेदेर अफिसारफोर जानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो गोजौ गोजौ थाखोसिम फरायहैनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों।
औ औ औ औ
गोदोनि समाव
हाय मा खालामोमोन आयजोफोरखौहाय न'खरनि खामानि मावनाय
ओ जेनेबा न'खरनि संनाय खावनाय हाखा हुखाफोर बेफोरावल' जोङो मुखुब दानानै थाहैयोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि नंलिया गासैबो समान जाबोबाय सोलोंथाइनि गेजेरजों।
जोंहा मा जादों जोंनि माखासे हारि धोरोमफोराव खोमसि फोथायलायनाय थायो बे खोमसि फोथायनायाव जोस्रांबो
जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव मा खालामो खालाम दायना फोथायनाय दायना फोथायनायनि जोंहा मा जायोमोन दायनाफोरखौ बुथारनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां बेफोरबो सोलोंथाइनि गेजेरजों खारदों आरो जोंहा सुथि सावनाय जायखौ जोङो फिथाइ थैयोब्ला हिनजावखौबो सावफानाय बुङोमोन बेबो बे सोलों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो खारदों माखासे मोदाइ दावदाय ओमफ्राय बेफोरबो बिदिनि गेजेरजोंनो खारदों आरो ओ हारिनि गेजेरावनो गोजौ उन्दै बिदि थाखो राननाय थायोना जोंहा बे थाखो राननायाबो बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गोमोलांदों आरो नोंथां बेबायदिनो सोलोंथाइया मा खालाम मा होनो जोंखौ सासेयाव हमना ला ओ सोलोंथाइ मोननाय सुबुङा आबाद मावोब्ला बेयो दोरोङारि आदब खायदाजों मावाबालानो माजों मावो ओ बिगियानारि आदब खायदाजों इसेल'‌ हायावनो गोब
गोबां बिबां बि मुलाम्फा खालामनो हायो आरो औ-औ
नाथाय नो जोङो बुंनो थाङोब्ला सासे लेखा रोङि सुबुङा बे बिगियानारि आदब खायदाखौ मिथिया लासिनो बेयो दोरोङारि आदब खायदाजों मावगोन ना बे दोरोङारि आदब खायाजों बे आबाद मावोबब्ला एसेल' हायाव नांगौरोखोमनि निबियो फिथाइखौ दिहुननो हागोन नाथाय माबायदि रोखोमनि बांसिन मुलाम्फा मोनगोन बेनि बागै बियो मिथिस'आ आरो बेजों जोंहा मा जायो ओ दोरोङारिखौ गारनानै जोंङो बिगियानारि आदबजों आबाद मावनायजों जोंहा हादोरनि रां खाथि बा हनि बा जोंनि ओनसोलनि
जौगायो आरो ओमफ्राय थिगबायदिनो जोंहा ओ
सोलोंथाइ होनायाव गाहाय मैखोम फाव लायो होनबा जों फोरोंगिरिफोरखौ बुंनो हायो आरो समाज सोलाय होनोनायाव जोंहा फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा मैखोमै बांसिन बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो बेजों लोगोसे माखासे एन जि अ फोराबो जों समाज सोलायहोनायाव बाहागो लायो फोरोंगिरिया माबायदि बाहागो लायो होनबा आं फोरोंगिरिनि बाहागो लानायनि बागै एसे सुंदयै फोरमायनोसै ओ फोरोंगिरिया मा खालामो फरायसाफोरखौ फोरोङो फरायसालिफोराव बे फोरोंनायाव बिसोरो मा खालामो माखासे ओ फरा बिजाबजों लोगोसे माखासे गियान सानस्रिफोर साननो हानाय बुजिनो हानाय मोजां हाबाखौ मावनो हानाय बिदि गियान सानस्रिफोरखौ बिसोरो फरायसाफोरनो सोनानै होयो जाहाथे फरायसाफोरा इउनाव समाजखौ गोग्गो थासारिजों दालांनो हायो बेनि थाखाय बिदि बिसोरो फोरोङो आरो बेल' नङा फोरोंगिरिया बे फरायसाफोरखौ फोरोंनायल' नङ नङा जोङो नायोब्ला माखासे गामि ओनसोलफोराव नायनो थाङोब्ला जोङो बांसिनानो जे जोंनि ओनसोलखौ सालाय सायनाय बा सामलायनाय होनोबाथाय जोङो फोरोंगिरिफोरखौनो नुनो थाङो। आरो जेनेबा बबेबा मिथिं दावथिं बा सांग्रांथि मेलफोर खुंनायाव बांसिनानो फोरोंगिरिनि जर'खा बिबुंथि होनायफोर खौ जों आजावथावना मोननानै फोरोंगिरिफोर बा जि फोरोंगिरि मावनाय सुबुंफोरनि बे बिबुंथिखौ जोङो आजावनानै लायो आरो समाजा बेजोंनो सो लियो होननानै आं सानो आरो फोथाय बोयो आरो थि बेबायदिनो जोंहा फरायसाफोराबो बे बेहाय मैखोमै बाहागो लायो जेरैहाय फरायसा फोरनि मैखोमै बाहागो लानायखौ बुंनो थाङोब्ला फरायसाफोरा गावसोरनि ओ गियान आ आइजों लोगोसे माखासे ओ गोथार सानस्रिफोर जों हाय गामि ओनसोलफोराव मा खालामो ओ थांनानै माखासे सांग्रांथि मेल फोर खुंनायबो जों नुनो मोन बा गामिओनोलफ्राव गोग्लैसोनानै थानाय गामिफोराव थांनानैहाय ओ माखासे हाबाफारिफोर लायो जेरै जोंहा ओ एन एस-एस होनाय दंना मोनसे औ ओ थिग बे एन एस-एस फोराबो जोंहा बे समाजखौ गोदैख गोग्लैसोनायनिफ्राय बोखांनायाव माने गोबां हेफाजाब होयो आरो
औ औ औ बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला फरायसाफोरा माने ओ जायगा जाय ओनसोलाव ओमफाय
फरायनाय बा सोलोंथाइनि सु बुं अनजिमानि बिबाङा खम बेफोर ओनसोलावहाय जों माखौ नुनो मोन बांसिन जौ जुवाजों गोदो हबना थानायखौ नुनो मोन नो बे जौ जुवाजों गोजौफुनाय मानि थाखाय जायोहोनोबा जों सोलोंथाइनि आंखाल बे सोलोंथाइनि आंखालनि थाखायनो बेफोर बांसिन जायो। आ नाथाय आथिखालाव बेफोरो लासै लासै खारबोनायखौ नुनो मोनदों। जाहोना जाहैबाय जोंना सोलोंथायानो सोलोंथाया बेफोरखौ होखारनायनि मोनसे गाहाय लामा होनना जों बुंनो हा यो आरो सोलोंथाय गैयाबा जों ब्ला समाजा गोग्गो जानो हानाय नोङा आरो जों मालाबाबो गोग्गो समाज दानो हानाय नोङा आरो। जों बेखौ मा होनगोन मोनसे लाथिख'सो होनना जों बुं नानै हायो बेनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि ओ जिउआव जोबोर गोनां थार आरो इउनाव समास दालांनाया बि यो जोबोर गोनांथार गाहाय बिफावबा बिहोमा होयो आरो औ नोंथाङा थि बेफोरबायदि नो माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
औ बिदिनो जोंनि सोलोंथाइआबोथ' जोंनि नांगौ जिउआव माने सोलों थाइ गैयाबानो सासे सुबुङा माने खनमान गैयैबायद दि आरोना सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो जेनेबा सोलोंथाइ गैयाबानो मानसिया सुबुङा सनमान गैया सोलोंथाइ थाबासो नोंथाङा माने साननो हानाय माने मोजां गाज्रिखौ साननो हानायखौ माने नोंथाङा मिथियोबा गियान थायो माने बेनि गेजेरजोंसो नोंथाङा सासे सुबुंखौ नोंनाव सोलोंथाइ थाबासो गुबुन हासे सुबुंखौबो नोंथाङा फोसाबनो बा गियान होनो हानाय माबाया नोंनाव गोहोआ नोंनाव थायो आरो ना
नाथाय जोङो नोंथां मोनसे ओ माबाखौ जोङो नुनो मोनोदि जोंनियाव जोङो सोलोंथाइ लायोब्लाथायदे साख्रि मावथारनांगौ बिदि सानना लायोना बेयो जोङो बेखौ बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ लायै बाददि साख्रि मावथारनांगौ बेयो नङा नोंथां बेजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइखौ मानि थाखाय लायो होनोब्ला गोग्गो समाज दानाय साख्रिनि अनगा नोंथाङा माखासे हाबा हुखाफोरखौ सोलोंना लानो हायो जेरैहाय आबाद मावनायखौबो सोलोंनानै लानो हायो बा जोंनि समाजखौ माबायदि दालांनांगौ माखासे खा आ खामानिफोर थायो बेफोरखौ सोलोंना लानो हायो। थिग बेबायदिनो जोंहा दंबावो दे ओ जेनेबा ओ मा बुंगोन बेखौ ओनसोल ओनसोल थांनानै जोंहा सांग्रांथि मेल फोसावनाय
बेफोरखौबो जोङो माबानो हायो आरो बेफो ओ जों आथिखालाव नुयोदि गोबां बिबां नि फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानानै ओ फैगासिनो बा दावखोबोगासिनो दं जोंहा गोबां बिबांनि साख्रिफोरा साख्रि आवलाफोर मोनबोबाय अब्लाबो
औ
फरायसाफोरनि बिबाङा गोबां जानायनि जाउनाव जोंहा साख्रिनि जि ओंखारनाय ओ मासि बे मासिया खमखौ जों नुनो मोना। आरो जायनि जाउनाव माखासे फरायसाफोरा साख्रिखौ मोनालासिनो माखासे गाव जि रोंगौथि बे रोंगौथि हाबाफारियाव मुखुब जानानै गावनि नखर संसारखौ दालांनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो आरो औ गोदोनि दिनाव रुजुनानै नायोबा गोदोनि समावथ' दाइन गु फरायब्लानो साख्रिखौ मोनखायोमोन होननानै बुंसो लायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि नंला मोनसे साख्रि नि थाखायनो जोंहा बाजौ द'जौ सेेरोजा गाहाम सुबुंफोरा नाङो आरो बेनि गेजेराव मा मोनो
सासेल' सुबुङा बै साख्रिखौहो यो आरो बे निखिनि समाबो जाबाय औ बेखिनिाव दोनथ'लाय
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।